औ हेल'
मा खालामदों नोंथां?
ओ नोंथां आङो नै बिदिनो बारहावा जागासिनो दं दैज्लां बोथोर जाहैबायना गरमाबो माबायदि बुंनांला आरो। नोंथाङालाय?
अ आंबो नै ओरैनो दङ बार जागासिनो दं आंबो खामसालियाव जिरायनानै नोंथां
मा मा ओंख्रि मोनजाखो नोंथां?
जोंना? दिनै थास' आथिंजों ना गोरानसो नोंथां।
आतसा
अ नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि जाखो?
जोंनाथ' बिदिफा गोथावबोथ' नंला जोंना जाहैबाय थास'नि लायनामोन आरोना नोंथां। थास' आथिंसो थास' आथिं गोजा एखदमबार बिदिनो जाबाय आं दिनै नोंथां।
अ नोंथां बिदिसो खबरफोरा बोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनोसै गेजेरावनो दं नोंथां। नोंथांनालाय माबायदि जानानै दं खबरालाय?
आंनाबो बर्थमान थिगानो दं नोंथां।
अ आदसा गायनाय फुनायफ्रा जोबदोंना जोबाखै नोंथां?
गायनाय फुनायफोरा जोब्बाय नोंथां। नोंथांनि नोंथांनियालाय?
नोंथां आंनाबोथ' गेजेरावनो दं बेबो माने जोंना ओरै गरमा बांद्राय जानानै दं जोंनिथिं बांद्राय दैनिबो सुबिदा गैया जाहैबाय अखायाबोथ' अखा हास्राखायासै एकदमबारे सान्दुंसो गोसा जानो दंथारो ना नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांना गायनाय फुनायफ्रा जोबदोंना जोबाखै जाखो नोंथां?
नोंथां जोबथ'वाखै जोब्बाय नोंथां जोबबाय जोब्बाय।
आतसा आतसा आतसा
माने जोंथिंजाय औ जोंथिनाय माने नोंथां एसे हाया दलहाना। नोंथां। बेनि खायनो दैफोरा माने थायो आरोना आरो जोंथिंजाय खाथियाव दैसाफोर दंना।
औ नोंथां औ औ
ओमफ्राय मानि दैफोरखौ बोनानै गायनायाव माने बिराद बरिया सुबिदा दं आरो ना नों ओमफ्राय नोंथाङा फ्रियाव दंना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियानो दे ओं।
अ होमबा नोंथां नों नोंथांजों फंनैसे बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे मानो हाया जानो।
थांनो होनबा ना गोदो गोदोनिफ्रायनो नोंस- नोंथांमोनहाबोथ' आबाद मावबोगासिनो दं ना?
औ नोंथां औ औ औ मावनायाथ' मावबोदों औ।
आरो आथिखालसिमबो मावबोगासिनो दं ना नोंथां?
औ नोंथां मावगासिनो औ
बिनि सायावनो माने नोंथां नोंथां गोदोनि आबाद मावनाय बिथिङा बोरै आरो दानि आबाद मावनायनि बिथिङा बोरै माने आदब खायदाफोरा बोरै बेफोरनि बागै बुंफलु होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा हागोन दे आं हागोन मानो हाया जानो हागोन दे।
अ होमबा नोंथाङा फोरमायनायसै एसे
औ जागोन दे होमबा नोंथां आं फोरमायलांनोसै नोंथाङा एसे खोनासंबानो जाबाय आरो ना जि हागौ आङो जि हागौ आङो फोरमायलांनो नाजानोसै नोंथांनिसिम
औ जागोन नोंथां
होमबा जों गोदोनि आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो जों गोदो बिराद खस्थ' एबा बिराद उसुबिदानि गेजेरजोंसो जोङो सुबिदा गैयिनि गेजेरजोंसो जोङो आबादखौ मावबोनो गोनां जायोमोन आरोना नोंथां। माने
औ नोंथां
जोङो आबाद मावनानै होनोब्ला जोङो फोथारफोरावहाय जोङो हालेवनो थाखाय जोंहा दानि गोदान जुगनि बायदि मेसिनारिफोर गैयामोन। जों गोदो दंफांजों दाननानै नांगोल आरि जाय हाया। गोरा बे हाफोरखौहाय जोङो नांगोलजों हालेवनांगोन गोनां जायोमोन। जायावहाय जोङो ओरैबायदि मोसौफोरजोंहाय जोङो मोसौ। सौजोंसो हालेवोमोन नालाय नोंथां गोदो नांगोलजोंहाय। जोङो बिराद खस्थ मोनोमोन आरोना नोंथां एकदमबारे मोसौनि। खिथु खिथु गिदिंफानाय जायो जोंहा मेंनाय देहा सोलेर। आरो आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरथ गोदोनि जुगावहाय कमन खाथारोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां
जा खौबो जोङो खदालजोंनो जावनानै
औ नोंथां
नोंथांना नेटआ एसे खम ओं
नोंथांनिखौ एसे फिसा खोनादों नोंथाङा एसे गोसा बुंबा साबसिन जागोन नामा नोंथां।
जागोन दे जागोन नोंथां नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जानो हागौ नोंथांना माने आं थानाय एरियायावहाय बांद्राय। बेनि सुबिदा गैया आरोना।
अ नोंथां
औ खोनाबाय दा नोंथां मोजाङै। उम जोङो बिदि गोदोनिफ्राय दासिमाव लायै लायै जोङो दानि गोदान। यावहाय फैयोब्ला माने गोदान जुगनि दानि जों आबाद मावनाय होनोब्लाथ जों जोङो फुथायो जाययावहाय जोङो। मेचिन बाहायनाय जायो आरो ना गाहाय खामानियानो दायो मेसिनफोरासो मावजोबनाय जायो आर नोंथां जेरावहाय जोङो मेचिन हिसाबै जोङो। फोथार दुब्लि फोथार हालेवनो थाखाय जोङो मानि बाहायो ट्रेक्टर। टर बाहायो आरो माइ गायनो थाखाय जोंहा मेचिन।